आरोना
औ खोनादों दे।
औ औ ओ मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो?
दायोथ' ओरैनो दंथ'यो नोङो
अ अ आंबो ओरैनो दं नै जिरायनानै। औ ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनो नामा?
औ मा टपिकनि सायाव रायलायनो?
ओरैनो माने बरफोरनि खुगा मेथाइनि सायाव सावरायनि आरो।
अ रायलाय जागोन दे। जागायदो बिदिबा नोंथां।
बिदिब्ला खुगा मेथाइनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंग्रोनि आरो।
औ दे बुं।
औ ओ खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जेरै बिदि मिथिंगानि सायाव थानानै रायजो जाग्रा नालाय बिसोरो गोबां समावनो माने मिथिंगाखौ लानानै बायदिसिना खुगा मेथाइ बा बबेयावबा ना हमनायानो जा ना गुरनाय बा गथ' बुरखायनाय बायदिसिना बिदि गोबां खुगा मेथाइ मोननो हायो आरो जोंहा बर'फोरनि गेजेराव। ओ गोबांथार बाहागो दं आरो जोंहा खुगा मेथाइनि। दा खुगा मेथाइ होननानै हा?
खुगा मेथाइ होननानै बुङोबाथ' गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौमोननि समनि फ्राय खुगा खुगा सोलिबोनाय मेथाइखौनो खुगा मेथाइ होनना बुङो नालाय आरो बेफोरनिनो गोबां बाहागोफोर दं, दे नोंथाङा मा मा मिथिगौ बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन।
औ। बे बाहागोफ्रा जोंहा जेरै दङ गथ' बुरखायनाय मेथाय ओमफ्रायो मा होनो बेखौ मैगं खानो थांनायाव खननाय मेथाइ, जि दानायाव खननाय मेथाइ आरो जंखायलायनाय मेथाइ, बैसागु मेथाइ बेफोरबायदि ओ लावखार गथ'फोरा खननाय बा दावहायाव थांनायाव खननाय बिदि गोबां मेथाइफोर दं आरो।
औ।
बै मेथाइफोरनि गेजेराव जेरै बे मेथाइफ्रा माने मा होनगोन बेखौ खुगाजों खुगा सोलिबोनानै आथिखालावबो दोंफा दोंनै दंसै आरो माने बांद्राय गैला अब्लाबो दा बै खुगा मेथाइफोरखौ जोंहा खननायखौ नुबांला आरो दा गोदोनि समावहाय जोंना जोंनि सुबुंफ्रा हमनानै ला मैगं खानो थांबाय बे मैगं खानो थांनायावनो जेनेबा मैगंफोरखौ लानानै बा मिथिंगाखौ खौ लानानै बायदिसिना मेथाइ खननाय बिदि खनोमोन आरो जोंहा बिहामजो ओ बि मा होनो बेखौ बिखुनजो बिजामादै जंखायलायनाय बा सेंग्रा सिख्ला ओ सें सानै सेंग्रा सिख्लाया माने फसायलायोबा बिसोरो बैसागु बोथोराव माने गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो थाखाय माने खुगा मेथाइजोंनो फोरमायलायनाय बिदिखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिगुमै बिबोनां जंखायलायनाय मेथाइ बेफोरबायदिबो नुनो मोनो जोंङो जेरै मोनसे नुनो मोनो ना ओ परबत जरायाव दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा बिदि लाबो फा गुमै होन्दलाय लायनाय मेथाया
बिदिखौ जोंङो खोनानो मोनो आरो ओमफ्राय जोंहा खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला मा होनगोन बेखौ बे खुगा मेथाइफ्रा माने ओ बानायखानानै लानाय बिदि नङा आरो ना मा होनो जायगायावनो नुनानै सोरजिब्रबनाय बिदिसो जायोमोन आरो जोंना खुगा मेथाइफ्रा आरो दा बिदिनो गोबां दङ ओमफ्राय नोंथाङा एसे बुंलाय दो खुगा मेथाइनि सोमोन्दै।
औ बेनि अनगायैबो जों आरो हाबानि खुगा मेथाइ मोननो हायो। आरो दानाय लुनायनि खुगा मेथाइ आरो बर' आइजोफोरा मैगं खानो थांबा जे। खुगा मेथाइ खननानै गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायोमोन ना।
औ औ।
जेरै जों हाबा खुगा मेथाइ होननानै बुङोबा बैराथिफोरा खन खननाय जेनेबा बैराथिफोरखौ जंखायनानै खननाय मेथाय जेरै ओइ बेैराथि ललिया नोंनि खिबु एल' एल' गय खावनायखौ जोंलाय जालिया होनलाय लायनाय खुगा मेथाइ दङमोनना।
औऔ।
आरो बिदिनो गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाय। नाथाय बेयाव माने बिमाफोरा बबेयावबा मैगं खानो थांबा, ना गुरनो थांबा बेयाव बखालिफोरा माने गथ'फोरखौ लाखियोब्ला गाबनाय समाव बुरखायोमोन आरो जेरै गथ'बुर बुरखायनाय खुगा मेथाइ होननानै बुङोबा ओइ दुदु फै फै आगैजों गेलेनो फै आरो बिदिनो गोबां दङ। माने बिदिन्थिफोरखौ फोजोबनो हाया आरो।
औ औ।
आथिखालावथ' बेफोरखौ जों गोबां खम नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
बेफोर खुगा मेथाइफोरखौ गोदोनि समाव। गोदोनि सुबुंफोरा बाहायनानै माने गोसोनि रंजानायखौ लायोमोन आरो।
औ औ।
दायोथ' जोंङो बिजाबाव लिरनाय महरावसो मोनोना खुगा मेथाइफोरखौ बांसिनानो।
औ नंगौ। दानि सुबुंफ्रा माने बै खुगा मेथाइफोरनि अनगायै गुबुन मेथाइफोरखौजुब खन्नाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय ओ जोङो माखासे खुगा मेथाइफोरखौ आथिखालावबो मोनो जेरै- बे गथ' बुरखायनाय मेथाइखौ मालाबा मालाबा सोरखौबा खनलाबायनाय बिदि खोनायो आरो फ्रायो जोङो मा होनो हाबा मेथाइफोरखौबो मालाबा समाव खनो आरो मोनसे दङना बेै बैसागु समाव जोंहा खनो मोसौ थुखैनायाव जेरै लाव जा फान्थाव जा। बे औ बेखौहाय जोङो आथिखालाव माने खोनानो मोनो आरो। ओ बेफोरनि अनगायै आरो गुबुन मेथाइ बेफोरो माने जोंहा गोमालांजोबबाय होननानै बुंनांगोन आरो। गैलानो माने बेफोरखौ औ खननोबो रोंला आरो लिरथुमनानै दोननो रोङिनि जाहोनावबो जोंहा गोबां गोमालांजोब बाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो।
बे खुगा मेथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि। हारिमुनि सिनायथिया बेरखां होननानै बुंनो हायो आरोना।
औ औ नंगौ।
दा नोंथाङा बेफोरखौ माने आथिखालाव। लाखिनायनि माबाफोर राहानि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ ओ बेखौ लाखिनायनि राहा होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जोङो खुगा मेथाइफोरखौ माने बिदि आथिखालावबो आरो जेनेबा जुदि लाखि फिननाय जायोब्ला गोदोनियाथ' जेनेबा गोमालांबायानो बेखौथ' ओ मोनफिनला नाथाय अब्लाबो जा जाय जाय साफा सानै गोरों सुबुंफोर दङ बिथां मोनावहाय सोंनानै माने ओ बुथुमनानै दोनोब्ला मोजां जागोन होननानै आङो सानो आरोना ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे मोनसे गोदान माने आयदा लानानै जेरै खुगा मेथाइफोरखौ जोङो माने खन होनोनो बादायलाय होनाय जेनेबा जोंना बै बैसागु प्रग्राम बायदिसिना बिदि प्रग्रामफोर जायोना ओ बिदिफोरावहाय माने खुगा मेथाइ खननाय बादायलाय होनाय बेफोरबायदि होनांगौ आरो आंनिबा
औ बेफोरनि गेजेरजों माने जोंनि हारिमुआबो माने सिनायथि जागोन बेजों लोगोसे थालांबाय थागोन आरो
औ औ नंगौ
ओरैनोथ' जोबनानै थांदों बेखौ बुंद्रायनो हाया थेवबो खम नुनो मोनो आरो आथिखाल
औ औ नंगौ फोरबायदिनि गेजेरजों लाखिनो हायो ओमफ्राय आरो जोंहा दंबावो जेरै ओ बै खुगा मेथाइफोरा जाय माने रोङो दा जोंनि आबै आबौ माखासे दंबावो बिथांमोनहा माने सोरबा सोरबा रोङो आरो ना दा ओ बिथांमोनखौ खन होनानै बेफोर खौ लिरनानै दोननो हायो आरो लिरनानै दोनाब्लाबो जोंहा आथिखालावथ' जोंनि गोबां ओ बे मबाइल बा बायदिसिना रेकर्डिं खालामग्रा जोंहा गोबां बिदि दाजेमारि माखासे मुवाफोर ओंखारबाय बेफोरनि गेजेरजों रेकर्दिं खालामनानै बा माबा मोनसे अदिअ बिदि रेकर्ड खालामनानै हायोब्ला जेनेबा बेफोरो हमनानै लानानै इउटुबफोरनि गेजेरावनो जुदि ओ बेखौ रेकर्ड खालामनानै दोनो अब्लाथ' बियो थाबाय थाखाबाय दा अराय समनि थाखाय माने गोमानानै थांला आरो। बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला जोङो माने लाखिफिननो हागोन बायदि सानो आरो। औ आरो नोंथांनि बायदिब्ला माला माहोनो माबायदि माने लाखिफिननो हागोन बेखौ सानो नोंथाङा?
औ खुगा मेथाइखौ माने ओ लाखिना दोननायनि राहा होननानै बुङोबा ना
औ औ
नोंथाङा जा बुंदों बेयावनो माने हाबनानै थानाय बायदि मोनबाय आङो।
औ औ उम बिदिनो औ जेनेबा जोंहा औ औ नंगौ औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि औ खुगा मेथाइफोर खनगोना खनला दायो?
जोंनि ओनसोलाव बैसागु समावल' बेफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथां।
औ औ बैसागुआवहाय बे लाव जा फान्थाव जाफोरखौ खनो ना ओमफ्राय आरो बैसागु मोसानायावबो माखासे खननाय खोनायो आरो बिदिखौबो खनो जानांगौ।
बाहायनाय जायो। सेंग्रा सिख्लानि गोसो थोलायनाय मेथाइ औ बिदिनो जंखायलायनाय मेथाइ बिबाजै बिबोनां आरो बिजामादै बिखुनजो बेफोरबायदिखौ खन्नाय नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ औ
आरो गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइखौथ' आथिखालाव माने फ्राय गोमालांनो हमनायखौनो नुनो मोनबाय मानो होनो बा बांसिन गथ'फोरखौ माने गोनोखोनि मुगायाव मबाइलजोंसो माने गथ'फोरखौ बुरखायना लाखिनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
माने बिमा बिफायानो गाबबाथाय माने बे मेथाइ मेथाइ खननाय बा बायदिसिना बिदि जेबो गैला आरो खालि माने मबाइलखौसो होना दोनखायो आरो डाइरेक्ट माने खामानि मावनायानो होन बा जियानो होन बा गथ'आ गाबब्ला गथ'खौ बुरखायनो मबेइल खौसो होखायो आरो बयबो दाना। जोंनाथ' जों गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोन बिसोरो माने जोंनो ओन्दै उन्दैबाथाय खुगा मेथाइ बायदिसिना बिदि खननानै खोनासंहोलायोमोन आरो। ओ ज'मा जिरायनानै।
बेयाव मोनसे ओरैबायदि गोजोननाय आरो रंजानायबो दंमोन आरो बेयाव। माखासे ओंथिफोरा हाबनानै दङमोन। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर खुगा मेथाइफोरनि बाहायनायखौ नुनो मोनो नामा आथिखालाव।
उम बिदि खुगा मेथाइनि बाहायनाय होननानै बुंब्लाथ' जोंथिंबो नुनो मोनला आरो ओमफ्राय मालाबा मालाबा बै ओ जौ लोंलाबायबासो जोंनि माने बोराय बुरि आबै आबौमोन दङ। ब्ला बिथांमोननि खुगानिफ्राय माने एसे एनै खोनानो मोनो आरो। बिसोरो माने गावसोरनि गोदोनि गावसोर जेरैबायदि खनोमोनना बिदि मेथाइफोरखौ मालाबा मालाबा खननाय आं खोनायो आरो।
ओमफ्राय ओ बिसिनि मेथाइफोरखौ खोनासंब्ला जोङो खोनानो मानोदि गोबां ओंथि गोनां आरोना बिसिनि मेथाइफ्रा। ने गोबां ओंथि हाबनानै थायो, दा जोङो दानि गोदान मेथाइफ्राथ' जोंहा सबबो आथिखालाव वेस्टार्न संफोरखौल' मोजां मोनो ना मानसिफ्रा। बेफोर खुगा मेथाइफोरखौ खोनास संला आरो बेफोरबो माने मोनसे मोनसे खुगा मेथाइ गोमालांनायनि जाहोन होननानै बुंजागोन आरो। ओ नोंथाङा खुगा मेथाइखौ मोजांसिन मोनो ना दानि गोदान मेथाइफोरखौ मोजांसिन मोनो?
ओरैनोथ' गुबैयै खुगा मेथाइआ माने जोंनि बर' हारिनि गुबै सिनायथिया हाबनानै दङ नालाय जेरै जा नाय लोंनाय, गाननाय, जोमनाय, मोसानाय, रंजानाय
औ।
जेनेबा बेनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा मोजाङै बेरखाङो नालाय बेखौनो गुबै हारिमुनि नेरसोन महरै आं बांसिन खुगा मेथाइखौनो मोजां मोनो नोंथां।
औ औ औ।
नोंथांनि बायदिब्ला?
आंबो ओ खुगा मेथाइफोरखौ मोजां मोनो, ओ जेनेबा गोबां ओंथि गोनां जा जायोना खुगा मेथाइफ्रा माने बिनि गेजेरजोंनो माखासे सो मा फोरमायनो सानदों बेखौ माने मोजाङै खोनासंब्लासो माने बुजियो आरो, ओमफ्राय बिदि नोङो मालाबा समाव खोनसे ओरैनो सा साज्रां खोनासंलांबा जेबोखौनो बुजिनानै मोननाय नङा, ओमफ्राय
औ।
आरो जोंना अब्लाबो गोदोनि खुगा मेथाइफ्रा गोरलै एसे गोरलै रावनि जायोमोन आरो बारा हेब्रे मेब्रे बिदि नङा, बिनिखायनो आंबो खुगा मेथाइखौ जोबोद मोजां मोनो माने खोनासंनो जोंहा जोहोलाव निलेशवर ब्रह्म बिथांमोनहाबो खुगा मेथाइ गोबां खन मोना बिथांमोननि गोदोनि खननानै गालांनायफोरखौ माने खोनासंनानै मोजां मोनो आरो।
औ।
बिदिनो वेस्टारन संफथ'फोराथ जोंना माने